खोना नोंथाङा अ नोंथाङा फ्रि दंना
अ नोंथां दङ
अ नोंथांजों आङो दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि सायाव बरनि दोरोङारि बेफोरनि सायाव माने एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना आङो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
बिदिब्ला नोंथां जोंनि गाननाय जोमनाय माने आङो मा बुंगोन दानाय लुनायखौनो बुंग्रोनोसै आरोना दानाय लुनाय जोंना मा होनो दानाय लुनायाथ दा गोदोनि आबै आबौ जोंनि दोरोङारि सुबुंफोरा बर सुबुंफोराहाय माने मा खालामोमोन गोदोनि दिनाव जोबोर सि दायोमोन इन्दि लुयोमोन ओमफ्राय बिदिनो दानानै गोबां रां आरजिनायखौबो नुनो मोनोमोन खोनादों नोंथां औ नोंथां ओमफ्राय मा खालामोमोन जोंना इन्दि खुन्दुं लुनानैहाय जोंना ओ इन्दि सि दायोमोन बिदिनो मा होनो इन्दिखौ बबेनिफ्राय मोनो होनब्ला बे एम्फौ लाथानि फिथोब जेनेबा बेनो माने माबा जायोमोन आरो बेनो खुन्दुं जायोमोन खुन्दुं लुजायोमोन गोदोनि दिनावहाय आबै आबौमोना खुन्दुं लुनाय गोबां नुनो मोनोमोन जोंनि आ बर' आइजोफोराहाय गोबाङै सि दायोमोन न'खरावहाय बिदिनो बा बा बाहागो खालामोमोन मदद खालामोमोन एसे एनै बे हिसान सि दानाय माने बेजोंनो एसे एनै ओ रां मोनोमोन बेजोंनो ओ हेफाजाब होलायनानै बिदिनो सोलिलांनो हायोमोन आरो। ओमफ्राय मा खालामोमोन जोंनिया बे ओ सि दानाया ओ सिखौथ' दानो थाखाय जोङो ओ गोबां जहरनि माने गोनांथि जायोना बे जगरखोहाय जोङो फार्स्टआव गिबियावनो माने बुथुमग्रोना लायोमोन ओ बेयाव सि दानो होनब्ला जोंना दा साल थायो माखु थायो मुस्रा थायो हिसान सोंग्रा बे बाक्सु थायो ओमफ्राय बिदिनो बालेब थायो बेयाव सोरखि थायो बिदिनो ओमफ्राय मा होनो जोंना ओ मुस्रा सानो थाखाय ओ जेनथोरनि गोनांथि जायो जोंना जेनथोर नांगौ जायो बेयाव सोरखि नांगौ जायो ओ खुन्दुंखौ सोनानैहाय सानो थाखाय। ओमफाय जोंथ' ओ खुन्दुंखौ बबेनिफ्राय मोनगोन अब्लाथाय ओ गोदोनि आबै आबौमोनाथ' इनदि खुनदुं नुनानै सि दायोमोन आखाइजोंनो दायोमोन आखाइजोंनो एरोमोन ओ गोदोनि आबै आबौमोन बे ओ सि दानाया माने गोदोनि खुंन खुनदुंबो बायनानै माने सिखौ दायोमोन बाजारनिफ्राय लाबोनानै ओमफाय बे खुनदुं ओ लुनाया गोदोनि इनदि खुनदुं लुनाया थावख्रि लुनाया बेफोरो बेफोरखौ दा ओ दा दिनावहाय नुनो मोननो था थांला आरो नोंथां बि बिदिनो ओमफ्राय मा होनो ओ बुहुद खम बिबां खमै नुनो मोनसै दानि जु दानि जुगावहाय। ओ सि दानाय इनदि लुनायखौथ' माने मा होनो ओ माने ओ जौसे जोनावहाय ओ जि जोनाल'सो बिदि इनदि खुनदुं माने इनदिजों सि दायो खोमा बिदि नुनो मोनला आरो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां मा होनो ओ बे इनदिखौ खुनदुं लुनाय बा थावख्रि लुनाय होनोमोनथ' जोंजेबो ओ आगोल जेनेबा गोदोहाय खोनाबो थावख्रि लुनाय इन्दि खुन्दुं लुनाय बो माने बेजों सि दानाय इन्दिनि सि बेफोरखौ माने गोदोसो खोनायोमोन। दा माने बे ओ इन्दि खुन्दुं लुनाय थावख्रि लुनायखौहाय खोनानो मोनला आरो नोंथां ओमफाय दा मा जाखो दा माने ओ न'आव न'नि न'आवनो आखाइजों दानानै गाननायखौ नुनो मोनला बिदिनो ओ गुबुननिफ्राय बाजारनिफ्राय गाननाय बायनानै गाननायखौसो नुनो मोनसै ओ बिदिनो ओ गुबुन हादोरनिफ्राय फ्राय लाबोनाय मिसिं फोरजों दानाय सि बेफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनसै ओ गोदोनि सुबुंफोराथ' गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन बिदिनो ओ इनदि सिफोरखौबो आखाइजोंनो गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन बैफोरबायदि ओ दिनखौहाय दा नुनो मोनला आरो नोंथां ओ बेबायदि ओ माने बेफोरबायदि दानाय लुनाया माने नोंथांमोननि गेजेरावबो बे बेफोरबायदि थावख्रि लुनाय जि दानाय बिदिनो इनदि खुनदुं लुनाय बेफोरबायदि ओ दानाय लुनाया दंना गैला आरो नोंथांमोननिखिहाय बेफोरबायदि ओ सि दायोना दाला गाननाय जोमनाय फोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां
नि मुगा खुन्दुं बायदिफोरखौ गावनो खुन्दुं लुनानै बा गावनो खस्थ' खालामनानै गावनो बायदि खुन्दुं गाब गैयैफोरखौ खुन्दुं गाबहोनानै गावनो दानानै सोनानै। गाननाय बायदिफोरखौ नुनो मोनला दा सिगांनि मुगा जुगावदि जेबायदि बर' आइजोफोरा गावनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गासैफोरखौबो गाव गावनो मावनानै। लायोमोन गावनि नांनाय जिनिसफोरखौ बेफोरबायदिखौ जोंनि दा ओनसोलाव गोबां खम नुनो मोनसै। दख'नाखौबोथ' दानि सुबुंफोरा इसिबांफोर दानानै गानला गानोबाबो दा गोबां खम नुनो मोनसै दख'ना गाननायखौबो दख'नाखौ। गानोब्लाबो बिदिनो खम दायो खम खमैनो गाननायखौ नुनो मोनो। खन्दखौ बायगानिफ्राय बायना ल दायो आरो कालारफोर होनो गोनां जायोबा नङाब्ला माइदिफोर होयोब्ला बिदिनो माइदिफोर होनानै गाव सोंनानै। बिदिनो एसे एनै दानानै गाननाय सिगांनि बायदि एसेबांबो गाननायफोरखौ नुनो मोननाय जाला।
औ नंगौ नोंथां।
ओनो गाननायखौ नुनो मोनसै आरोनोसै।
नोंथांमोननिखिहाय बे गामसा दानाय बा न'आवनो सि दानाय नोंथांनि नखरावबो सोलियो नामा?
दा गामसा दानाय बा जि दानायखौ जों
औ नोंथां।
दायो खायफाबा दायो। गोबाङानो नङा माखासेया दायो जि जाय।
औ नोंथां।
थाखाय सम मोनो बेफोरो दायो दा समफोरा।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।